हेलौ।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादो नोंथां।
अ अ। नोंथां ओ आङो नोंनो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ जोङो बेरायनाय एबा दावबायनाय बिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा लायज्रायनो होन्नानै हरनाय जादोंमोन आरो।
औ ओ रायज्लायनो हागोन नों थां। दा जुदि नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानोबा सावरायनो हा
औ औ औ ओनथां ओरैनो जोङो बेरायनाय बुङोब्ला जोंथ' मिथिखायो नालाय
औ।
जोङो एसे न'नि बाउनडारिनिफ्राय बायजोआवहाय ओंखारलांनाय बैफोरखौनो ला ओ जोङो बेरायनाय बुङो नङा होमबा?
औ औ।
दा बै बेरायनायावहाय ओ जोङो माबायदि मोनो एबा बेरायनाया जोंनि थाखाय गोनां ना गोनां नङा बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोना
अ अ औ औ। आं नोंथांनाव सोंनायनि सोंनाया ओरैमोन जे जोङो बेरायनाय एबा दावबायनाया जोंनि जिब'नावहाय माबायदि गोनांथि दङ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा ओ खोनाबाय नोंथां? खोनादों औ खोनागासिनो नोंथां दायो। नोंथां खोनायाखै नामा आंनिखौ हेलौ। नोंथाङा आंनिखौ खोनागोन ना खोनायाखै औ औ।
बायनाय बा बेराय
औ औ औ खोनादोंनो खोनादोंनो खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां।
दा दावबायनाय
औ ओ हेलौ। नेटवर्क इसु जादों नामा नोंथांना?